हेलौ हेलौ नोंथां
खोनादोंना आं रायलाय खौ नोंथां।
औ खोनादों
नोंथाङा बेस्थ नामादा
आंयो ओरैनो दंथयो दा
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो।
आङो ओंखाम ओंख्रि संखांनानै ओरैनो दंथयो नोंथाङालाय।
आङो उन्दुनानै दंथयो नोंथां।
आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों दिनैनि दिनाव नोंथाङा मा मा खालायखो होननानै एसे सावरायनो थाखाय फन हरनाय जादोंमोन नोंथां रायलायनो हागोन नामा नोंथां दिनैनि दिनाव नों नोंथाङा मा मा खालामखो?
औ नोथां
होनबा दा नोंथाङा दिनै फुंनिफ्राय दा मोनासिम मा मा खामानि मावबोखो आरो मा मा खालबोखो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा आंनो
हागोन औ फुङाव सिखारबाय सिखारनानै औ नोंथां बिब्दिनो सानफ्रामबोनि दिन बदिनो फुङाव सिखारबाय फुंनि जानाय जाबाय संनानै ओंखाम ओंख्रि संनानै जाबाय दसे सम ओरैनो थानानै सानसुआव ओंखाम ओंख्रि संनानै जाफिनबावबाय खामानि गैया नालाय जेबो ओंखायनो आरो सानसुनि जाखांनानै दसे थालायबाय नै दा मोना सम जालायबाय
नोंथाङा एसे खरा रायज्लायबावनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां बेलासिनि ओरैनो थाथ'नानै बेलासिनि मोनानि संनानै नै दा ओरैनो दंथ'योै नोंथां नोंथाङालाय दिनै मा मा खालामखो?
आं दिनै नोंथां द' बाजियावनो सिखारनानै
औ
खोनादोंना नोंथां
औ
आं दिनै फुंनि द' बाजियावनो सिखारनानै आंनि आखाइ आथिं मोखां गन्थं सुनानै लाग्रोबाय नोंथां बेनि उनावहाय आङो न'नि खामानि थानायखौ एसे मावस्रांबाय आरो सिगाङावनो आङो न'नि सिलाखौ सिब्बाय खाथियावनो थाइजौ दंफां दं नालाय नोंथां बेराद दाखोर सिरियो ओंखायनो गिबियावनो आङो सिलाखौ साखोन सिखोनै सिबग्रोबाय बेनि उनाव न'आव थानाय दाउ आरो हांसोनो आदार होग्रोबाय बिनि उनाव आरो जोंहा मोसौ मानै दं नों थां मोसौ बिमा आरो मोसौ फिसा गिबियावनो आङो बेखौ गाइखेर सेरना लाग्रोबाय लानायनि उनाव आङो फोथाराव दोनहैनाय जाबाय आरो मोसौखौ नोंथां
औ
बिनि उनाव आङो फैनानै आंनि माखासे जि सुनो गोनांफोरखौ सोमनानै लाग्रोबाय सोमना दोननायनि उनाव आङो साहा फुदुंनानै होनायसै आरो न'खरनो साहा लोंखांनायनि उनाव आङो- आंनि जि सुनो गोनांखौ सुनानै लग्रोबाय- बिनि उनाव आङो दसे सम मोननायाव आङो एसे बिजाब फरायबाय आरो नोंथां। मानो होनबा आंहा दिनै बेलासि समावहाय फरिखा दंमोन नालाय नोंथां ओंखायनो आङो दसे बिजाब फरायबाय बिजाब दसे फराय खांनानै आङो सानजुफुनि जाग्रा जानानै लाग्रोबाय आरो नोंथां। खोनादोंना?
औ नोंथां‌ खोनादों।
बिनि उनाव आङो
जाग्रा जाखांनायनि उनाव दसे फिन खेबसेबाव लेखा फरायफिननाय जादों नोंथां बेनि उनाव आङो आंनि फरिखाखौ हैनो थाखाय आङो थियारि जाबाय आरो दुगैस्रां लोबस्रां। थियारि जानायनि उनाव आङो फरिखा हैैनो थांबाय थाम घन्टानि थाखाय। फरिखा हो खांनाय लोगो लोगो आङो न' फारसे गिदिंबोफिनबाय गिदिंबोनायनि उनाव आरो आरो आं फिन खेबसेबाव दुगैखांनानै ओंखाम जाफैबाय आरो नोंथां ओंखाम जाखांनायनि उनाव दसे गामियाव बेरायग्लांबाय बेलासि नि बार जाहैबाय। आरो बेनि उनाव आङो दा न'आव फैफिननानै ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो नोंथां। दा नोंथाङालाय मा ओंख्रि सं संनो नागिरदों नोंथां?
ओंख्रियाथ' संखांबाय आलु जहल ओमफ्राय केरेला फाजा, मैखुन फाजा ओमफ्रायो सिबुं मैद्रु। नोंथांमोनहालाय?
जोंनिखौ आं नोंथांनाव मोनसे खोथा सोंगोरनि बिनि उनावहाय आं खिन्थागोन नोंथाङाथ' होन्दों आलु ओंख्रि नोंथाङा मिथिगौ नामा आलुखौ माबोरै जायो
आलुखौथ' आं बिनि फारसे मिनथिया बारा मोजांयै
नोंथाङा मिथिगौना मिथिया आलुखौ माबोरै गायो?
आं बिनि फारसे बारा मोजाङै मिथिया नोंथां नों खोन्थानो हागोन नामा?
नोंथांनि रायलायनायखौ बारा खोनायासै एसे गोबारै रायलायनो हागोन नामा नोंथां?
आलु गायनायनि बारै आं बारा मोजाङै मिथिया नोंथांङा मोजाङै खिन्थानो हागोन नामा आंनो?
नोंथाङा एसे जायगाखौ सोलायनानै रायलायबा मोजां जागोन नामा मानो होनबा आंनाव बांद्राय खोनाफैथाराखै।
नोंथाङा आंनो खोन्थानो हागोन नामा?
औ नोंथां मानो हाया जानो
औ
खोनासंदो होनब्ला आलुखौ माबोरै गायो आं नों थांनो खिथानोसै
औ नोंथां‌
गिबियावनो जोङो आलु गायनोब्ला मोनसे हा नांग्रोगौ आरो ना जायगा नांग्रोगौ नोंथां नंगौना नङा? थ' बिनि थाखायनो गिबियावनो जोङो खाथियाव थानाय बारि एबा दहलायाव दहलाखौ साफायै साखोन-सिखोन एवस्रांनानै लाग्रोबाय दाखोर दाला दङबा बेफोरखौ साफा खालायनानै लाग्रोबाय आरो नोंथां। बेनि उनाव जोङो हाखौ मोजाङै हाल एवनाय जायो टेक्टर नङाबा नांगोलजोंनो हा हालेवनाय जायो आरोना नोंथां जेब्लासिम हाया गोमोन जाया अब्ला जोङो आलु गायनो थाखाय जेब्ला हाया रेडि जायो अब्ला जोङो सिगाङाव गायना दोनखानाय आलु बा बाजारावहाय लाय आलु जोलै लायनाय जायो आरो नोंथां। जेब्ला आलु जोलै खौ लाबोयो लाबोखांनानै जोङो अबेबा गिदिर अबेबा फिसा थायोथ' नोंथां आलुआ थ' जोङो आलु गिदिरखौ हाखावना लानाय जायो आरो नोंथां जे आलुआ गाजा बेरनाय बेखौ आरो आलु फिसाखौथ' जोङो हाखावनांलाया एबा दानखावनांलाया हारसिंनो हरबानो जायो माने दोनबानो जायो आरो जोङो गिबियावनो बे जों हाल एवना दोननाय हाखौ नांगोलजों एबा माबा मोनसे बुस्थुजों जोङो सिन बानायनानै लायो एबा हाखौ सिन बोना लानाय जायो आरो नोंथां जेराव हाया हाखर जायो अब्ला जोङो बे जोंनि आलु जोलै लाबोनायखौ जोङो खाथि खाथि बांद्रायबो खाथि नङा बांद्रायबो गोजान नङा समान समानैनो लारि लारि दोनलांनाय जायो आरो जोङो दोननायनि उनाव जोङो हाखौ फबफिननानै होफिननाय जायो हा फबखांनायनि उनावथ' जोंथ' आलुखौ गोजां बोथोरावसो गायो नालाय नोंथां थ' जेब्ला आलुआ गाजा बेरो एबा आलु बिफां रज' यो बेखौ जोङो थैयैनि थाखाय बिनि सायाव जोंनि बे माइ गायनानै लानायनिफ्राय फैनाय जिगाबखौ जोङो सायाव होसिननानै दोननाय जायो आरो जाहाथे बियो गोजां बोथोरनि खुवा बा नि हिरजों थैया बिफाङा आरो आलुआ मोजां जायो। बिनि थाखायनो जों सायाव जिगाबखौ होनाय जायो आरो नोंथां।
उम
जेब्ला जोङो बिनि उनाव नै मास बा थाम मासनि उनाव जोङो आलुखौ बुरनो हायो आरो नोंथां जानो थाखाय थ' बेहायनो जोंना आलु गायनाया बेहायनो रेडि आरो
हेल' नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों
दा नोंथाङा मिथिबायानो जानांगौ आलुखौ माबायदि गायो
औ नोंथां नंगौ नोंनिय ओमफ्राय आं दिनै मिथिबाय मोजाङै बारा मोजाङै मिथियामोन नालाय।
बुंनो थाङोब्लाथ' आलुआनो बयनिबो राजा, ओंख्रियाव आलुआनो राजा, नंगौना नङा नोंथां?
औ।
आलु
आलुआ बयजोंबो मिलायजोबो। फाज जायानो जा रुनायानो जा लाब्रायानो जा जेरावबो मिलायजोबो थ' ओंखायनो आलुखौ ओंख्रिनो राजा होनाय जायो आरोना नोंथां। नंगौ नङा बे बाथ्राया? खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनागासिनो।
थ' बिदिब्ला समाबो जाबाय नोंथां माब्लाबा सावरायनोसै नामा?
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय दे।
दे बिदिब्ला नोंथां।
औ।